हेलौ हेलौ ओ खुलुमबाय नोंथांखौ।
औ आंनिफ्राय बो। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबि गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांनिसिम। दा आङो नोंथांनियाव मोननैसो कुइसन सोंगोन बे जोंनिनो औ बर'नि माने आं बर'नि ओंख्रिनि बागै नों थांनियाव सोंगोन।
औ
नोंथांनि मोजां मोननाय बर'नि ओंख्रि बे मोनथामनि नाम बुंनो हागोन नामा?
आ हागोन। आ बर'नि ओंख्रि होनोब्ला थ' जोङो बयबो मिथिखायो अनला ओ आं आंनि मो जां मोननायखौ बुङोब्ला आं अनला दाउ जोबोद मोजां मोनो आरो नारजि अमा आरो औवा मेवाइजों दाउ अनला। आ बर'नि बे ओंख्रिखौ बुङोबाथाय जोङो अनला दाउखौ बोरै सङो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ अनखौ बे माइरं खौहाय सुग्रोना एसे फोराननानै दे-देग्रो गोनां जायो अन गुन्दै बानायनो गोनां जायो। आरो बिनि उनावहाय जुदि जोङो आवनो जेरै बानायो खारै होननानै जेखौ बुङो थालिरनिफ्राय बा औवा ओ औवानो मा होनो बेखौ खारंनि बे थानायनिफ्राय जे खारै बानायनाय जायो बेखौ जोङो होबाथाय बां सिन ओंख्रिया थावसिनो आरो ना। आरो जों अनला दाउखौ बुङो अब्ला अनला दाउआ मेक्सिमाम गोबां मानसिनिनो जोबोद मोजां मोननाय ओ मैगं होननानै बुंजायो ओंख्रि होनना बुंजायो। ओ दायो जों जोङो नुनो मोनदों जेरै गोदो-गोदाय जोंखौहाय गुबुन हारिनि मानसि फोराहाय मुगैयोमोन जोङो जे अमा जायो माबा जायो होननानै नाथाय दायो जोङो नुबोनो मोनो जे दाबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बे अनला दाउ बे ओंख्रिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो ओ बेबायदिनो गोबां नुनो मोन्दों आरोना आङो जे आं खाथि खालायाव आंनि लोगो फोर जायफोरा गुबुन हारिनि बिसोरबो आंखौहाय बुङो आरोना नोंसोरनि बे अनला ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो जानो जोबोद मोजां होननानै। आंबो बेबायदि खोनानानै जोबोद मोजां मोनो आरोना जे जोंनि बे बर'नि ओंख्रियाहाय गुबुन बेबायदि गुबुन हारि फोराबो बेखौ जानानैहाय जोबोद मोजां मोनदों होननानै।
औ
ओ दा आं नोंथांखौ सोंनो हागोन ना नोंथांनि मोजां मोननाय बे बर'नि ओंख्रिफोरा मा मा?
औ सोंनो हागोन ओ नोंथाङादि आंनाव सोंथि सोंदों बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो मिथिनानैबो मोनबाय जिथु जोंहा बर'नि ओंख्रिखौ अनलाखौ माबोरै संनाय जायो आरो मिथिनाय मोननाय जायो। बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोन बाय आरो नोंथाङादि आंनावबो सोंदों बेखौबो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओ दानिया नोंथाङा आंनियाव सोंनो हागोन दे।
ओ नोंथांनि बे मोजां मोननाय ओंख्रिफोरनि नामखौ आं मिथिनो हागोन ना जे बर'नि बे फेमास बा जोबोद मिथिजा मिथिजानाय बर'नि ओंख्रै जायखौ नों मोजां मोनो?
औ औ थारैनो हागोन ओ आंनि मोजां मोननायावथ' माने ओ आंनियाबो बेनो नारजिजों अमा बे बर'नि ओंख्रै ओ अनलाजों दाउ आरो सबायजों साम'।
औ
औ
ओ आंबो जोबोर मोजां मोनो सबायजों साम'। ओ गुबुन हारिनि मानसिफोरा नाथाय बेखौबो बर' हारि गोदो मुगैयोमोन सबाय सबायजोंहाय साम' जा साम' जायो नानै नाथाय बुंनो थाङोब्ला साम'आ जोंनि मेगननि थाखायबो जोबोद मोजां जोंनि मेगनावहाय साम'नि बे मोनसे गोहो जों मा नो साम'आ जोंनो भिटामिन्स होयो मेगननि थाखाय जाया मेगननि थाखाय जोबोद मोजां ओ बे खोथाखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मिनथियाबो जानो हानाय आरो बेबायदिनो मुगैयो साम' जायो होननानै ना थाय दायो थ' नुनो मोनो गुबुन हारिनिफोराबो बेबादिनो लाथा एम्फौ साम' बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ ओ नोंथांनियाव आङो जि ओ मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना? जिथु जोंहा औ जिथु जोंहा ओ नारजि बे नारजिखौ जों मा बोरै ओ संनानै संनो मोनो जेनेबा नारजिखौ माबोरै
अह नारजिखोथ सेथियावनो जाबाय जोंना बे फाथो बिलाइ होननानै बुङोजि खौ ओ बिखौहाय बि थ गोथां थायोना थ बिखो खानानै फोरानग्रोनांगौ जायो आरो जेब्ला बियो रानो अब्ला बिखौ नारजि बुंनाय जायो आरो। जोङो बुंनो थाङोबा नारजिखौ खायफा खायफा खायफा खायफा बेलेग बेलेग रोखोमनि सङो खायफा नारजिजों अमा जों खायफा बेबायदिनो द्राय सङो भाजिफोरा ओमफ्राय खायसे दै दै होनानै सङो आरोना। खायफा नारजि खौ रुग्रोना लायो जाहाते गोखा जाया आरो खाय फा बिदिनो रुवा लाफा द्राय संनोबा नारजि अमा बिदि रुवालाफा सङो आरोना जाहाथे गोखायैनो जानो हायो। ओ बेबायदि खौ नुनो मोनो खायफाफोरा नार जिखौहाय ओ बेदरखोहाय ओ बेदरखोहाय एवग्रोना लानानै बिबाय दिनो माबा मिबि मासाला होनानै एवना लाग्रोनानै उनाव नारजिखौ होनानै फाजि बेबायदि संनायखौ नुयो। आरो खायफायाव बेबायदिनो ओ नारजिखौ होग्रोनानै इनि उनाव बेदरखो गारलाना बेबायदिनो नारजि नार नारजिजों अमा जों इदिनो दैलावै जानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बेनि बागै माबा फोर बुंनो सानदोंना?
ओह मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय जिथु नारजिखौ माबोरै खालामनाय जायो। जिथु ओह जेनेबा ओमफ्राय जो जोङो जिथु अनला ओंख्रि सङोना
औ।
बे अनला ओंख्रिखौ जों माबोरै खालामनाय जायो बेनि फारसे नोंथाङा आंनो खोन्थाहरनो हागोन ना?
औ हागोन। ओ अनला अं अनला ओंख्रि होनोबा अनलाया जाबाय बे अन अन गुनदै होब्लानो अनला ओंख्रि जायो जेरै खायफा गोबां रोखोमनि सङो खायफा औवा मेवाइजों सङो। खायफा बिलाहि होनानै स ओ बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि थायो जेब्ला जों मायरंखौ सु सुग्रोगोन सुनानै फोरानगोन एसे मानोना गिसि देब्ला बे अनाहाय गथा गथा जायो आरो ओंख्रियाव होबाथाय गथा गथा जायो मोजांयै मा होनो गिलिजोबा। ओम बेनिखायनो ओ माइरंखौ सोमना ला ग्रोनानै बेनि उनावहाय माइरंखौ एसे फोरान्नाय जायो। फोरान्नायनि उनावसो बे खौ देनानै अन गुन्दै बानायनाय जायो आरो ना। अब्लासो बियो मा ओंख्रियाव मोजाङै गलिजोबनो हायो। जेब्लानोखि बे अन गुन्दैखौ बानायगोन आरो ओ जोङो बे ओंख्रियाव हाय गारलागोन अ होमब्ला जोङो ओंख्रिखौ एसे एसे ओ खोस्लिजोंहाय एसे एसे सोमावना होनांगौ जाहाथे बे अना गलिजोबो मोजांयै आरो ओंख्रिया मोजांयै थावो। आं आंनिफ्रायथ बेसे
औ। गोजोन्नाय मोनबाय बेखौ मिथिनानै ओ जिहेथु जोंनि बर' हारिनि ओ गान्नाय जोमनायनि फारसे नोंथाङा आंनो फोरमायथिनो हरनो हागोन ना।
औ हागोन बर' हारिया गाव गावनि आंगो गान्नाय जोमनाय गावनि गासैबो आंगो बुस्थु दंखाजोबो जेरै आंगो गान्नाय जोमनाय राव, आसार खान्थि, दामनाय देनाय गासैबो बर'आ आंगो दङ नोंथां बुंनाय बायदिबा बर'नि आंगो गान्नाय जोमनाय बुङोब्ला बर'हा हौवा हौवाफोरनि थाखाय एक्सट्रा आरो हिनजावफोरनि थाखाय हिनजाव माहारिनि थाखाय एक्सट्रा गान्नाय जोमनाय दं जेरैहाय हौवाया गानो हौवा माहारिया गानो गोथां गामसा हाजो आगर गोनां बे बर'नि ट्रेडिसनेल। आरो ओ गानो इन्दिनि अवासकट एबा आर'नाइ आगर गोनां अवासकट बेखौ गानो हौवाफोरा। आरो आर'नाइ ओ बर'नि गुबै आर'नाइनि गाब फोरा जादों गोजा आरो गोथां नाथाय दानि मुगायाव दानि जुगाव गोबां रोखोम रोखोम गाब आर'नाइफोर बेबायदि नुनो मोनो ना नाथाय बर'नि गिबियानो जादों आरो गुदियानो जादों गोजा आरो गोथां। आरो बर'फोरखौ बर' माहारिनि आइजोफोरखौ बा सिख्लाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना गोमो गोमो द ना बिदननि गानो आरो रेगे या गोजा फास्रा आरो गोजा आर'ननाइ गोथां आर'नाइ गोजा ब्लाउस बेबायदि गानो बेबायदि जोबोद समायना नुयो बर' माहारिनि सिख्लाफोरखौ बा आइजो फोरखौ जेब्ला बर'नि बे आंगो दखना बेखौ गानो जोबोद समायना नुयो आरो गोबां दंबावो बरनि गाननाय जेरै ओ गोदो गोदाय एबा दाबो नुनो मोनगोन गामि गंफोराव आइजोफोराहाय आखाइजोंनो इन्दिनि जोमग्रा फास स्रा बेबायदि ला दायो इन्दिनि दखना बेरफो बेफोरबायदिबो दायो आरो बेखौ न'आवनो लाथा एम्फौ फिसि फिसिनानै थावख्रि लुनानै खुन्दुं बानाय नानै बेबायदि दानायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेबो बर'नि बर'निनो जाहैयो बरनि इन्दि दखना इन्दि फास्रा बेफोरबो बर'निनो होननानै बुंजायो नाथाय बर'नि ट्रेडिसनेल बुंनो थाङोब्ला बर'नि बे गोमो बिदननि दखना गोजा ब्लाउस गोजा रेग रेगां फास्रा गोथां आरनाइ आरो गोजा रा गोजा आरननाइया बर'नि गुदि आरो ट्रेडिसनेल होननानै बुंजायो ओ बेसे बेखिनिखौनो आं नोंथांनो बुंनाय जाबाय बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै ओ दायो आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो हा थायबावदों ना
ओ हास्थायनाया बेनो ओ खोब गोजोननाय मोनबाय आं नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ आङो मिथिनो मोननानै बिनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय औ दा नोंथाङा गुसुङै आंनो मोनसे फोरमायहरनो हागोन ना?
ओ मानि बागै
जोंहा बर हारिनि ओ दामजुं बेफोरनि मोनबानि मुं बुंहरनो हागोन ना?
औ हागोन
औ
बर' हारिया जेरै दङ खाम सिफुं सेरजा गंगना आरो आरो सेरजा ओ बेफोरो जाबाय बर'नि गुबै ओ खामखौबो जोङो नुनो नुनो थाङो दंफांजों बानायनाय जायो सेरजाखौबो दंफांजों आरो सिफुंखौ जों औवाजों बानायनाय जायो ओ बेबायदिनो गोबां दङ जथा दङ
औ
ओ बेफोरबायदि गोबां बाहायनाय जायो आरोना आरो जोंनि बे बर'नि दामनाय जुनाय दामनाय बे आइजेंफोराहाय गोबो जोबोद मा होनो ओ मोजां मिलौदो बेबाय दि ओ मिउजिक होयो ओ बेबायदि मोजां मोनो आरोना खोनानानै दामनायफोरखौहाय आरो जोंनि बरनि बे दामनाया गुबुनफोरनिस्राय एसे आलदा जायो ओ एसे मोजां मो जांसिन जायो होननानै आं सानो आरोना
औ। ओ रोजा रोजा साबाय खर थाबाय नोंथांनिसिम, आं बेखिनिखौ मिथिनो मोननानै ओ बिनि खायनो जोंनि बे रायलायनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय, उन समाव आरो लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय आरो।
ओ हामबायसै गोजोननाय थाबाय।